हेलौ
अ खोनादोंना नों
अ खोनादों दे नोंथां उम ओमफ्राय जोङो
औ
दोन्दे दे
औ जों दा गामि ओनसोलाव जिब जुनार फिसिनाय बेनिसोमोन्दै एसे सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
जायो दे उम बेनि सोमोन्दै
औ औ औ अब्ला आं बुं दसै नङाहोमबा नोंथां
औ दे जागोन दे
ओरैनोथ जों मिथिखागौ जेनेबा गामि ओनसोलाव गोबां सुबुङानो मानि जिब जुनार जुनारखौ फिसियो आरो
ओम
दा जिब जुनारखौ नायनो थाङोबा गामि ओनसोलाव न'खर न'खर मानि गासैनिबो न'खरावनो जिब जुनार बेफोरखौ नुनो मोनो आरो दा जिब जुनारनि बेलायाव जेनेबा मोसौ बोरमा मैसो अमा दाउ हांसो जों बेफोरखौ नो बुंनो हायो आरो दा गामि ओनसोलाव बेफोर जेनाखि जिब जुनार बेफोरजों मानि गोबां हेफाजाब लानायजों लोगोसे बिसोरो माने गावसिोरनि खामानियाव जिब जुनारखौ बाहायो आरो जेनेबा बुंनो थाङोबा बर' हारि बा गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोराथ' जेनेबा आबादनि सायावनो सोनारग्रा नालाय जेनेबा जिखुनु मैगं थाइगं बा माइ आबाद मावनो थाखाय ओमफ्राय जेनेबा मोसौजों हालौवनायखौ जों नुनो मोनो आरो गामि ओनसोलावहाय
ओम
दा बेल' नङा जेनेबा बे जिब जुनारनि बेलायावहाय जेनेबा सोरबा सोरबा गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बिदिनो फार्मबो खालामनाय जों नुनो मोनो जेनेबा दावउफोरनि अमानि जिखुनु बिदि फार्मबो खालामनाय नुनो मोनो आरो जों दा बिथांमोना जेनेबा रांखान्थि खाथि जौगानायनि जे मुलाम्फा बेखौबो लानो रोंगौ आरो जिब जुनार फिसिनानै जेनेबा गोदोनि समावथ' जों नायनो थाङोबा बिदिनो गोबां मोसौफोर लानाय बा दाउ अमा फिसिनाय जों नुनो मोनोमोन आथिखालावबो नुनो मोनो थेवब्लाबो एसे खम जाबोनायखौ नुनो मोनबाय जों आरो दा बिदिनो जेनेबा न'खराव रांनि गोनांथि जायोबा गामि ओनसोलावथ' दाउ अमा बोरमा बेफोरबायदि थाखायो नालाय बिदिनो मानोबा फैसा फोर नांब्रबगौबा गावसिनि जेना खि नांगौ जानाय बुस्थु बेखौ सुफुंनो थाखाय मानि दाउफोरखौ फानब्रबनाय बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो गामि ओनसोलावहाय
ओम
औ दा नोंथाङा जिब जुनार फिसिनायनि बागै जेनेबा गामि ओनसोलाव एसे फोरमाय नोंथां
अ ओम ओम माने बे जिब जुनार बे गामि ओनसोलनि जिब जुनार फिसिनायनि सोमोन्दै नों बुंनायबायदिनि एसे फंनैसो खोथालांसै मा होनो जिब जुनार फिसिनाया मा होनो गामि ओनसोलाव मोनसे मा होनो औ बेखौ मानो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बे जेनेबा गावसिनि नांगौखौ जिब जुनार फिसिनायनिफ्राय सुफुंना लानाय जेरै मोसौ मासे फिसिबा बेनिफ्राय गाइखेर मोननाय बेखौ मा होनो फानहनानै बेनि ओमफ्राय राङा रां मोननानै आरो बेखौ न'खरनि माबा मोनसे नांगौ खामानिफ्राव बाहायनाय बेफोरनि बेलायावबो गोबां नुनायखौ मोनदों जेरै मोसौ मोसौ फिसिनायनियाव मोसौ फिसिनायल' नङा जेरै अमा बोरमा दाउ हांसो फिसिनाय बेफोर मोनफ्रोमबो मा होनो रांखान्थि बिथिङाव एफा एनै हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोर फिसिनायाव एसेबां खस्थ' नुहरा जेनेबा बोरमा फिसिबा बोरमाया बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय माखासे बिलाइफोरखौ जानानै आरो न'नि बारिफ्राव थानाय माखासे हाग्राफोरखौ जानानै बिसोर थांनानै थायो बिसिनि थाखाय एथमां बिदि माने जेनेबा भिटामिन बिदि माबा बुस्थु मुलि बाहायालासिनो बिसोरो हारसिंनो मा होनो गांसो मोनजाबानो जेनेबा दंफांनि बिलाइफोर मोनजाबानो जाहाथे देरबोनायखौ नुनो मोनो बेफोरनि बेलायाव मा होने बेफोरखौ मा होनो फिसिनायाव बांद्राय रांखान्थि खरसा जाया जेनेबा बांद्राय जोथोनबो लालायनाङा जेनेबा ननि बारिफोर खानानै दोननानै हाग्रा मोनजाबानो इसोर जेनेबा देरो बेफोरनि बेलायाव नायबाबो गोबां मुलाम्फा दं आरो मा होनो बोरमाफोरनि बेलायाव नायबा आरो बोरमानि अनगायैबो जेरै दाउ हांसोफोराथ एथमा बिदि जेनेबा आदार जाग्रा आदार जाबाबो एथबां जाब बुरजाद्राय जा थायग्राबो नङा बेफोरो मा होनो
ननि बायदिनो ओंखाम फोलाय बेफोर माइरं दैरं ओरैनो इसे आगलानायफोरखौ गारना होबानो बिसोर जानानै थायो आरो हाग्रायाव थानाय माखासे एम्फयला बुस्थुफोरखौबो जानानै थांनानै थायो बिसोर दाउनि बेलायाव माने दाउदै आरो बेखौ फुथारनानै जानाय बेफोरनि बेलायाव गोबां मुलाम्फा मोनो आरो बे दाउफोरखौ फाननाय आरो नांगौ टाइमाव मा होनो नांगौ समाव माने दाउफोरखौ फाननानै फैसा फैसा मोननो हानाय बिथिं बेलायाव गोबां दाउ बोरमा मोसौ फिसिनायाव गोबां मुलाम्फा दं आरो मोजाङै नायोब्लाथ' आरो बिनि बेलायाव जों मा होनो बे गामि ओनसोलनि बे बिदि मा होनो दाउ बोरमा फिसिनाया
मोजांबो मोजां नुहुरो आसलथे आं बे नांगौ टाइमाव मा होन फाननानै गावनो रां मोननो हानाय बे समाव खस्थ' जायाना फिसिनायफ्राव गायाव बेफोरखौ सोलायनानै बे गामि ओनसोलाव माखासे एसे मा होनो बिगियानारि बिथिंजों मा होनो एसे मा होनो प्रफिट जेनेबा नआवल जायालासे फाननानै गोबां बुरजा माबा खालामनानै बिनि बेलायावबो एसे मा होनो हा होनो सोज मोनो सोलायबोनाय लाबोनांगौ आरो जेनेबा मा होनो जानो थाखायल दाउ फिसिनानै जाया जेनेबा बेखौ एसे बुरजा फार्म बानायनानै फिसियोब्ला मानो गावनिबो प्रफिट आरो बेखौ बेलेग बेखौ साप्लाय हरनानै बिनिफ्राय रां मोननाय आरो मानो दाउखौ सारनानै जेनेबा बेलेगाव हरनाय बेफोरनि बेलायाव गोबां मो रां मोननो हानायखौ आं लुबैजायो नाथाय बेफोरो मा होनो गामि ओनसोलाव बांद्राय हाबफाययाखै मा होनो बांद्राय मिथियाखै गामिनि मानसिफ्रा बेफोरखौ बिदि खालामबा माने गोबाङैनो रां खामायनो आरजिनो हायो बेनि बेलायाव गोबां जौगाबावनांगौ आरो दाउ अमा फिसिनायनि बेलायावथ' जानाय जानो थाखाय फिसिनायनि अनगायैबो जेनेबा जों रांखान्थि बिथिङाव बाव बसे जौगाहोनोबा बिनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंबावनो सानो।
दा जेनाखि जिब-जुनार फिसिनाय नोंगौ बेयाव मानि जोंनि जेनाखि खि गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा मानि गोबां खम खम जिब जुनार फिसिनाय नुनो मोनो आथिखालावहाय। दा बुंनो थाङोबा जोंनि जेनाखि रांखान्थि जौगानाय हाबायाव मदद होयो नङा होमबा जिब जुनारफोरा दा बेवहाय मानि जोंनि जेनाखि गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोर बिथांमोना मानि फिसिनो नांगौ आरो जेनेबा दउ न'निफ्राय लानानै मोसौ बोरमा बिदिनो हांसो बेफोरखौ मानिे फिसिनो नांगौ। जाहाथे जानायनि अनगायैबो जों फाननो मोनो। दा गामि ओनसोलाव ओरैबायदिबो जों नुनो मोनो जेनेबा जायनि न'खराव बोरमा दाउफोर गैया। बेफोरखौ मानि सोरनिबा नखराव दाउ अमा बोरमा बुरजाया आदि हरनानै ओ फि होनायबो नुनो मोन आरो जेबा आदि हर बा जेनेबा फिसा जायोबा बे फिसाखौ समान समान बाहागो खालामनानै राननाय बेफोरबायदि जों नुनो मोनो आरो गामि ओनसोलाव।
उम
जानायावबो बुंनो थाङोबा जेनेबा ओ अमा हांसो दाउ बेफोरनि बेलायाव जेनेबा अमानोथ' जोङो। आ आदार आदारा आथिखालाव जों बांसिन होनायखौ नुनो मोनो गुन्दैखौ होनाय नुनो मोनो आरो। बा बबेबा बबेबा गामियाव मानि थास'जों गुन्दैजों बिदि लगायलायनानैहाय माबा आदार होनायखौबो जों नुनो मोनो आरो दाउनि बेलायावथ'ओरैनो बांद्राय बुरजा आदारनि गोनांथि जाया जेनेबा बिदिनो ओंखाम आग्लायनायबा बिदिनो माइ माइरंफोर होबानो जेनेबा गामि ओनसोलाव जायो आरो बिसोरथ'ओरैनोथ' एम्फौ एनला मोनजाखायो नङा होमबा?
उम
मोसौनि बेलायावबो बिदिनो जेनेबा जों जेबो गाव हारसिं खरसा गारनाय फिसिनांनायनि गोनांथि गैया। जेनेबा बिसोरथ' गांसोखौनो जाखायो नालाय दा जे जो जोथोन लानायनि बेलायाव बिदिनो आरो जेनेबा जों मोसौखौ अनो नालाय जेनेबा दैज्लां बोथोर फोराव गांसोनि प्रेब्लेम जायो नालाय बिदिनो माइ हाखांनानै दि जिगाब मोनो बे जिगाबखौ बिथांनो मोसौनो ओ जानो थाखाय हुंनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो माइहुं। दा बेफोरबायदि माइहुं हुङोना हुङा नोंथांमोननि जायगायाव जेनबा मोसौनो जाहोनो थाखाय दैज्लां बोथोरावथ' गांसेनि एसे अभाब जायो नालाय नोंथां।
ओम माइहुं मा होनो माइहुंखौ हुङो हुंनाया बे ओ माइहुंखौ हुङो माहोनो बे मा होनो माइ हाखांनानै मोननाय बै जिगाब माइनि बे थारा जाय जिगाब होननानै बुङो बेखौ। मा होनो फोराननानै दोननानै मा होनो एसे मोसौनि थाखाय दैज्लाांयाव जेनेबा दैज्लां जोबजासिमहालागै बाहायनो थाखाय माहोनो हुंनानै दोननाय अबावबा मा होनो गलिनि खनाफ्राव थिनानै दोननाय बिदिखौ नुनो मोनो। नुनो मोननायालाय माहोनो जाय मो मोसौ नांगौ समाव मा होनो माबानाय आदार गैयि समाव हुनना होनाय बेफोरखौ बिफोर मा होनो आसलथे मा होनो मो जां बिफोरखौ गोदोनो गोदोनिफ्रायनो लानानै फैफानो रोंनाय नङाब्लाथ' बिब्दि मा होनो थिनानै दोननो रोङाबाथ' मा होनो दैज्लां समाव गोबां मोसौनि फिबा मा होनो प्रब्लेम जायो जेरै जायगानि बेलायाव जेनबा फिलडआवबो एथ'बां बिदि गांसो रज'बाय थाया मोसौ खानायनि जाउनाव बेनिखायनो बिदि थिनानै दोननाया जोंनिया गोदोनिफ्रायनो फैफानाय बेफोर खायसे मोनसे मोजां आदब होननानै आं साननानै लायो आरो बेफोर बुस्थुआ गोदोनिफ्रायनो आबौ आबैमोननिफ्रायनो फैफानाय। बेखौ बोरै साननो रोंनाय बिदि जागोन होननानै बिफोरखौ नायोबाथ' गोबां मोजाङानो।
औ
आरो मा होनो जिगाब जिगाबाथ' मा होनो बे माइनिफ्रायनो मोननाय जाहैबाय। जाय मोसौआ जायो जेबो मोना जेनेबा प्रब्लेम गैयालासे जानो हायो जेबो माबा मेडिसिन गैया मा गैया।
औ
बिदिनो मा होनो मोसौनि बेलायाव बिदिनो जिगाब थुवा-थुनानै दोननाय मा होनो आरो बे दाउ अमानि बेलायाव मा होनो आदार नागिरनाय अमानि बेलायाव एसे प्रब्लेम जायो जेनबा गुन्दैखौ माइनिफ्रायसो माइ माइनिफ्रायसो मोनो जेरै माइ सौबासो बेनि बेलायाव माने खायफा होनो गुन्दैनि अगायैबो माखासे मा होनो थास' बायदिफोरखौ हानानै होयो सोरबा माइरं संनानै होनायखौ नुनो मोन आरो बेनि बेलायाव ओमफ्राय अमा फिनायाव एसे गोबांङानो जेनेबा खस्थ'बो होनद्राया जेनेबा एसे नांगौखिनि एसे माबा होनांगौ आरो जेनेबा एथ'बां इदि दाउ मा होनो दाउ मा होनो दाउ बोरमाफोर फिसिनाय बायदिथ' आं इदि गोरलै जाद्राय अमा फिसिनायनि बेलायाव आं नुहुरो आरो उम। बिदिब्ला टाइमाबो उम टाइमाबो जानो जाबाय माथो नोंथां।
औ नोंथां दे होमबा लाखिनोसै ना?
ओ ओ दे।
दे होमबालाय।
उम दे।